हेलौ।
औ।
ओम खबर सबर मा
औ औ।
ओमफ्राय जों दा मानि सोमोन्दै रायलायनो?
होन नो माने सायाव रायलायनो लुबैदों।
गेमनि सायाव रायलायनोसै नामा?
औ।
ओमफ्राय नों नोंं ओरैनो मा मा गेम गेलेनो मोजां मोनो?
आंथ' ओरैनो गेमफोरखौ गेलेनो गेलेफेरा ओरैनो। ओैरैनो अनलाइन गेम्सफोर गेलेयो आरो ओ जेरै लुद' केन्डिक्रास
ओम ओम आंबो बिदिनो आंबो लुदुजों बिदिनो केन्दि क्रासजों आंबो बेखौनो गेलेयो गेलेनाया
औ औ लुदफोरा जेनेबा साब्रै लोगो नांनानै गेलेबा मार मोजां जायो आरो।
औ। इन्टारेस्ट जायो आरो जालाय लायनो ओम।
आ ओरैनो जेनेबा ओरैनो थानायावलाय दा गरम बोथोर आरो आराम बिफांनि सिङाव जदो जिरायदो। ओमफ्राय औ टाइम पास जायो आरोना।
नोङो मा खालामगोन मा मागोन मोनोना।
औ औ।
सानसे गाहाम आरो दानि सानाबो ओ लावबायना सानबा गोलाव जाबाय नोङो मा खालामनो मा मानो बे फोरजोंनो दसे सम माबा थाइम पास खालामनांगौ जायो आरो।
औ।
ओरैनोथ' जेबो स्पर्टसनि गेम
अ ह ह आरैनो जेबों गेलेफेरा आङो।
ओम।
ओ ओ नों गेलेयो नामा?
आंबो गेलेया गेलेनाया सिगां गेलेयोमोन बिदिनो खारनाय बारनाय। बेफोरबायदि गेलेयोमोन आरो।
अ स्कुल टाइमाव कलेज टाइमव जेनेबा। ओम फ्राइस मोनोमोन। बेहायमोन।
मोननाया सिगां मोनोमोन एसे हायोमोन नालाय खारनाय
औ।
खिन्थु दासो हाला आरो ना खारनायफोरखौ
औ।
बेफोरबो गाैबो प्रेक्टिसजोंसो जाजोबो नालाय प्रेक्टिस खालामबाय थानांगौ गासिबो। उम प्रेक्टिस खालामबाय थाबाय नोङो माबा बारायनायनिफ्राय बारायलांबाय थायोना नोंनि माबा स्पिदआ
औ औ।
मोजां आरो आरो देहानि थाखाय बेफोरबो मोजां नोङो माबाफोर स्पर्टसफोर गेलेबा स्पर्टसफोर लाबा नोङो
औ
थागोद जायो।
खकद जायो फिद थायो।
थायो।
ओरैनोलाय ओमफ्राय मा मा गेम गेलेबावो नोंलाय?
ओरैनोथ' आं जेबो गेम गेलेला खालि बेखौल' गेलेयो आरो। अफलाइन गेमसफोराव केन्दि क्रास बेफोरखौबो गेलेयो आरो।
उम पाबजिखौलाय गेलेला नोङो।
आं गेलेया।
गेलेनोबो नाङा मोजां नङाहाय बे बेफोरबाययदिया।
सोर सोरबा गेम गेलेनानैनो एडिक्ट जायो गेलेबाय थायो। ओमफाय मा होनबावनो।
गेलेनानै हरथौजासे उन्दुलाया बिदिनो हरसे गेलेबाय थागोन। उन्दुनाय गैला मा गैला मबाइलानो मबाइलजों मोखांजों जाबाय थागोन आरो थाम्फै अरलांदोंना मा अर लांदों जेबो थाल मोनला गाव मा खालामदों मा मावना नांगौ जेबोखौनो माबाला बेफोरबायदिनो सोरबा सोरबा अनलाइन गेमजों बिराद गाज्रि जायो आरो ना। नोङो गाबागाव माबा थानांगौ
थानांगौ।
थानांगौ नोङो गेलेनांगौ टाइमाव गेले नोङो मावनांगौ टाइमाव माव जानांगौ टाइमआव जा गासिबो टाइमखौनो नों गेमावनो हगार जोबोबालाय नोंनो नोंनि लाइफा माने बर बाजद जानायनिसो आरो ना। ओंखायनो गासिबो खामानिखौ मावनांगौआव लिमिट होननाय मोनसे थायो बेफोर खौ सानै होयै मावनांगौ आरो।
औ। ओमफाय नों माबाफोर गेम गेलबावो नामा?
गेमाथ' आङो बिदिनो गेलेलाबायो बिदिनो अनलाइन मेरला गेम थायोना जेनेबा अफलाइन जेनेबा प्ले स्ट'राव मोनो अफलाइन गेम थायोना मेल्लानो
औ
ओमफाय मोनसे ओरै ओरै ट्रेनजों खालामलायलायनायखौ मा गेम होनोमोनलाय बे अफलाइन गेमा?
माबा ओ मा होनोमाथाय ओ
आंबो मिथिलाबाय तेम्पोल रान नङालै तेम्पोल तेम्पोल रान
औ ते तेम्पोल रानखौबो आं गेलेयोमोन ओमफ्राय बेनि नामा मारैबाथारमोन आं बावलायलां बाय आं बेखौबो बिराद गेलेयोमोन आं बेखौ
औ अ मोजांना गेलेनो
गेलेनो मोजां माने पइन्टस कालेक्ट खालामनांगौ आरो बेना
औ औ
माने कइन्सखौ बुथुमबाय थानांगौ बुथुमबाय थानांगौ नों जेसेबां माबा खालामबाय थायो नों जेसेबां गोबाव गेलेबाय थानो हायो नों जेसेबांनो बे कइन्सखौ कालेक्ट खालामबाय थानो हागोन थै आगौलागै आरो ना
औ औ बे जेनेबा कइन्स थायो आरोना बे गेेमाव जेनेबा
ओम ओरैनोङो दालाय कइन्स थाया ओरै खारबाय थाबानो ओरै गोजौ गोजौ गोजौ माबा ट्रेननि गोजौ ट्रेननि गाहाय बिदि लामा थाखायोना बेयाव कइन्स होनाय थायो लाइन लाइन लाइन लाइन नो माने बे खइन्सखौ जालांनांगौ आरो ना बेबायदि बिनि गेमा उन्दैफ्राबो बिराद गेलेयो बिदि गेमखौ
औ जेनबा एसे माइन्द फ्रेस जानायनि
उम आरो आरो दा माबा द्रयिं आखिला बायनाय मोनसे गेम दंना गथ'फोरा बिराद गेलेयो बेखौ अफलाइ गेमा मबाइलावदि मोनोना प्लेस्टराव बिदिनो ड्रयिं आखिनाय न'फोर आ खिनाय जेन'बा खालार होनाय बेफोरखौ मा खालार होबा साबसिन जागोन। अबे खालारखौ होबा माबा समायनासिन नुसिनगोन बेबायदि आरोना बिदि गेमखौ गथ'फ्रा गेलेहैयो आं नुयो। माखासे गथ'फोर गेलेनायखौ आं था थाफाबा नुयोना इसोरजों उम गेलेनांगौ बांद्राय गेलेद्रायिबो नङा सम सम गेलेनांगौ।
औ गेमफोरखौ आरोना
उम
औ जेनेबा औ एसे जेनेबा उम दसे जेनबा नोंनि खामानि दामा नि मावखांजोबनानै जेनेबा गेलेजायो आरो माइन्द फ्रेस जायो। नंगौना नङा दसे औ अभारल' गेलेनो नाङा औ
उम आंबो सिगां बिराद गेलेयोमोन आं लुदुखौ बिराद गेलेयो मोन सयजन गाहाम गेलेयोमोन सयजन बटबो दङ बेयो लुदुआ
सयजन औ औ बै लुद'किं नामाबा खोमा बे लुद'नि नामा ओमफ्राय सयजन गेलेबा माने मोजांसिन जायो आरो जेनेबा जानाय बे खारबाय बे जालायबाय बिदि जायोना थ' गेमा एसे गोलाव जाहैयो आरो
माने जोङो फ्रेन्डसफोर ग्रुप दंमोन नालाय ओरैनो फ्रेन्डसफोरहा बिदिनो लुद'नि माबाखौ बानायबाय बिदिनो इनबायद हरराय लाबाय जेनबा सयजन गाहाम खालामबाय ओमफ्राय बिराद गोबाव जायो खिथु गेमा दुइ घन्टा गाहाम तिन घन्टा गाहाम जायो सयजन गाहामनि गेम ना बेयो
आदसा जेनेबा औ औ गोबाव जायो आरो ना
नों सोरबा जाजालायबाय आरो गोदान नोङो हाबनानै ओंखार फिननांगौ जालायबाय बिदि जायो होना जाजाबाथाय आरो गोदान जाफिननाय बेफोर बायदि जायोना लुदुनियाथ'
औ उम
नों हालाय फ्रेन फोरजों गेलेयामोन नामा लोगोफोरजों गेलेयामोन नामा बेबायदि इनभाइट हरलाय लायनानै
आं बे बुस थुखौ अनलाइन गेलेफेराखै माने बैयावहाय अनलाइन गेले जायो ना
अनलाइन गेले जायो लोगोफोरजों इनभाइट हरलायलायनानै माबाया लुदुआ जेबो नङा बेफोरो गाज्रि जेबोथ' नङाना बियो
उम आं गेले फेराखै आं ओरैनो अफलाइनावनो जेनेबा बिदि डाउनलड खालामनानै लोगोफोरजोंहाय जमा जेनेबा गेलेयोमोन आरो अफ्लायनानो
आरो आं कम्पिउटारजोंनो गेलेयोमोनब्रा आ बे टाइमाव जेनेबा अनलाइन नोङो माबाफोर गैया नालाय ओं जेनबा नङो बेै टाइमाव जोंनाव खुनु डाटाफ्राबो लिमिटगैयि थाया मा बाबो थायाना जोंनाव बेटइमाव फाइबजिबो नङामोन बे टाइमाव जोङो आङो मा खालामोमोन बरिं नोङो एमबिबो जोब्बाय मबाइलबो नायनोमो नला मा खालामनो नोङो कम्पिउटारजोंनो गेलेनानै टाइम पास खालामोमोन आङो एखमबा एखमबाथ' मा जायोमोन कम्पुटारजोंनो जेनबावो सोमोन आंङो
औ औ कम्पिउटारजोंहाय बेजोंहाय बेयावहाय
उ
ओमफ्राय दस्रा गेम गेले बावला
गेमखौ बेखौ गेलेयो ओमफ्राय केन्दिख्रा माबा केन्दिक्रास होननाय दंना मोनसे बेखौ गेलेयोमोन आरो आं बेखौ बेसेबां लेभेलसिम लांनो हायामोनथाय आं बावबाय खिन्थु बिरा द गोरा जेसेबां लेभेला बारायलांगोन
बे ले-ले-लेबेल बारायलांबानो गोरा जालाङो बुस्थुआ
उम ओमफ्राय टाइम थायोना बियो नोङो जेनबाय थाबा जेनबाय थाबा नोङो टाइम नों बेखौ गेलेबाय थानो हाया माने टाइम होखायो माने तेर' मिनिट बा पन्द्र' मिनिट बा बिदिनो टाइम थायो आरोना बेना नोङो दि गेलेनानै जेनबाय थाबा जेनबाय थाबा नोङो बे टाइमा बारग'मानि नों गेलेनो हाया आरो बारा सो जाबावगौ टाइमा ओरैनोथ'
ओ दे होमबा औ-औ दे औ